अ आगै खोनादों ना। दा ओ बैसागोनि बागै एसे रायलायनो नामा।
औ जागोन दे आब'।
अ ओ बैसागो होनबाथाय जोंनिया दा माने फार्स्टआवनो मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखो ओ खालामनाय जायो नङा होमबा? बयनो माब बेवहाय ओ मोसौ थुखैनायखौ हाबाफारि फा माबानाय जायो। जों मोसौ थुखैनो थाखाय बिभिन्न' माबानि जेनेबा ओ ओ फान्थाव जा पानि लाउ। बायदिसिना लानानानै ओमफ्राय सारायनि खिथुनि बे हांगार थाया होमबा हांगारखो। लानानै जोङो मोसौखो फुङावनो गाव दुगैस्रां लोबस्रां माने मोसौ गलि गलिनिफ्राय लां लांनानै जोङो दैमा नं नंङाबा बा माबाफोराव लां नैजोङो मोसौ ओ फुख्रिफोराव जोङो ओ थुखैनानै थुखैस्रोनानै ओमफाय जोङो लावखो सारो बा मोजाङै मोजां थां थो थाब थाब देर थो होननानै ओमफ्राय जोङो मा होनो बेखौ जा पानिलाव फान्थावखौ माला सुनानै जोङो मोसौखो गानहोनाय जायो आरोना मोसौखो गानहोनाय बिनि उनाव जोङो फथा फोनो जा हांगारनि फटा इखो फोनो बेखो उम जों फोथायो आरोना मानसिफोरा जा फथा फोनो। जोङो जेब्ला दुब्लि आव हगारना फैबा दुब्लिफो आव बा दुंदाल होबाथाय जाहाथे मालायनि मोसौ आ जोंनि मोसौखौ खहा खालामनो हा हाया होननानै जों फोथायनाय जोयो आरोना ओमफाय जोङो मोसौ थुखैनाय नि बे मोनाबिलि समाव जोङो एकसता माबानि मैगं-थाइगं ज गथायनानै जोङो संनानै जानाय जायो। नङा होमबा बे एकस सप्तायाव बहुद जोङो एक सप्ता ' खम नङा बुहुत नागिरनांगौ जायो। जोङो दिखिया मैगं माइरं बि सब खिफिबेनदों बा जारि बिलाइ बाटयदिसिना जोङो गथ्रेना लानो। नानै। संनाय जायो आरो ओमफफ्राय बयनिबो न'खराव सङो। ओमफ्राय सोरबा लेंहरनानैबो जाहोयो बा बिदि खालामनाय जायो आरोना ओमफ्राय बिनि अखानायै जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो बा सिजौ गुदियाव आलारि बाथि थि माबानानै इसोरनियाव बुर बिनानै जोङो मानसिखौ नाय जायो आरो ना मानसि मानसि होनो थांनोबा बा आबै आबौ आबा ओ बाबा आइ इसोरखौ इसोरनिफ्राय जोङो बोर लानाय जायो ओमफाय जों उन्दैफोरनो बोर सासे हरनाय जायो आरो ना ओमफाय जोङो बेनि बे हाबाफारि जोबनानै बा मोसौ मोसौ थुखैनायनि उनाव जोङो मानसि थि मानसिनि बोर सास्रि लानाय फोर जोबनानै जोङो बिदिनो थानानै ओमफाय बैसागो फैसागो फोरबोखौ ओ बेनि उनाव गामि गामि गिदिंनानै बा ओ हिन्जाव हिनजावफोरनिया दख'ना बिदन गोमो गाननानै रेगे रेगां गोजा लानानै जानजिआव खांनाय आर'नाइ गोथां लानानै जोङो । ओ मोसानायखो । नुनो मोनो आरो ना ओमफाय हौवाफोरनि होनोब्ला नाथाय गस्ला गुफुरानो बांसिन बाहायनाय जायो । ओमफाय गामसा गोथां । आर'नाइ गोथां लानानै खाम जथा सिफुं गासैखौबो लानानै जोङो आ आबै आब' बाबा आर बिदा-फंबाय गासैबो गथ' गथाय लानानै जोङो गामि गामि मोसाहोयो । नङा होमबा?
औ नंगौ ।
जानायजों लोगोसे गासैनिबो जेनेबा गामि गामि न'खर । नखर नखर बोर रास रायजोनिबो सासे हर नायो होनो आरोना । जा इसे हर औ अननानै माइरं बा ओ फैसा इ फोरजों जोङो । हाबा आरो हाबा खुंनाय जायो आरो ना नों से बै मोसा खांनानै आरो आरो मोनसे थायोदि ओ । बाथौ मोदाय हो होनाय होनो जोंनिखिजा नोंथांमोननिखिजा मा होनोबा?
बाथौ मोदाइ जोंफोरनि बिदि होनाय नुवाखै आं होनाय नुवाखै आं आब' ।
बाथौ फुजा माने ओ जेनेबा बाथौ । फुजा माने इदि न'खर न'खर माबा जानाया बाथौ फुजा होयो आरो मोनसे उम माने मो बोसोर बोसोर गोदाननि बा बोसोर गोदाननिनो । ज'यैनो ओम बा थौ सालियाव मोनसे थुगि होनाय जायो आरो ना ओमफाय
गैया बिदि होनाय नुवाखै आं आब'
औ ओमफ्राय जोंनिया दा ओ दा फोरबोआव बैसागु फोरबोआव जोङो जा एसे थाइसे थाइनै फैसा मोननाय बेजों मोनसे आरो हाबा खुङो होन नायानो जाबाय जोंनि ओ फां सन खालामनाय गामि गामि जा औ फांसन खालामनाय जा ओ बैसागो फोरबो फालि थाय नङा होमबा? ओमफ्राय इयाव बेलासि समाव जायो गथ' गथायनि खारनाय गा सैबो ओ खेलाफोरानो थाजोबो गथ' गथायल' नङा बहुत ओ बोराय बुरि माने गासैबो रंजानायजों लोगोसे गेलेनो हायो आरोना बे गेलेनायनि उनाव जोङो मोसानाय हाबाफारिया फैबाय आरो फा सन गामि गामि नङा स्टेजाव मोसानाय हाबा फालि ओमफ्राय इफोराव बाहायो आरो फैसाया ओरैनो माबाया आरो जिखिनि आग्लायो जोङो ज'यैनो ओमफ्राय ओ ओंखाम बो इसे जानाय जायो आरो
औ नंगौ
ओमफ्राय आागैमोननिखै माबायदि जेनेबा बैसागोनि बागै एसे खोन्थाहरबा मोजां मोनगोन आरो आं
औ औ दे बैसागोखौ जोङो बिदिनो जेबा जेब्ला माने सो सैत्र दाननि जोबथा खालारावसो खुंनाय जायो न बेवहाय माने मसौ जेब्ला बेवहाय जों मोसौखौ थुखैनो थाखायथ बायदि जोङो लाहार फाहार खालामनो गोनां जायो बिदिनो बेबायदि पानिलाव मैगं बेफोरखौहाय फान्थाव बेफोरखौहाय जों माने सानसे सिगाङावहाय थुब्रायगोना लाग्रोयो आरो बेखौ जों फैनो थाखाय बिदिनो रायदों रायदोंखौ ना बेहाय माने मोसौखौ आरो बि बिदिनो जेनेबा आरो मा बेवहाय मा होनो मोनथाय बेखौ जेनेबा मोसौखौ जेनेबा बुसोमनो थाखाय बेखौ माने बाहायो आरो बिदिनो सारायनि सारायनि हांगार बिदिनो थाव गुबै फोननानै जों मोसौनियाव फोनना होयो आरो जहाथे मोसौआ माने बेराम आजार जायाथों माथो बिदिखौ ओमफ्रायहाय बिदिनो बे मोसौनि सानसे दिना बे मानसिनि बैसागो खालि जोंहाय बेहाय माने गिदिरखौहाय माने मान बावनानै बेवहाय मोसा माने खुलुमनाय जायो आरो
औ
खुनानै माने जोङो बिदिनो मान होयो बिदि बे खालिनो माने जोंफोरनि गामियावहाय खुलुमोबो बाथौबो दङ बिदि नखराव माने फुजा होयो आरो नखर नखर माने बेहाय बाथ बाथौ दुंनानै बिदि बेवहाय गथ उन्दै फोरा गावसोर लोगोफोरजों मोसाबाय जयै आमफ्राय सेंग्रा सिख्ला बिदि मोसाबाय बोराय बुरै बिदि ज ज मोसायो बिनिफ्रायहाय बिदि जोंनि जायगायाव बांसिन खाम सिफुंखौनो लाबांला मानो होनब्ला जोंनिया बक्सजोंसो बांसिन मोसानायखौ नुनो मोनो आं आथिखालाव गोदो जेरैहाय माने बिदि जोङो खाम सिफुं जथा तबला बिदिखौ लाना मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोन बांला आरो बिदिनो जेब्ला जों जोंनि जायगायाव बिदियो सा दिन माने मोसाया माने सानबा बिदिलसो मोसायो सानबानि उनावनो माने मोसाहांनाय फैसाजों जोङो माने खाना जायो आरो।
औ औ।
औ।
दा आगैया जा खानबानि उनाव मोसा ओ खानबाल' मोसायो होनदों आं खाद दिनल' मोसायो इदि होनाखै माने ओ मानथि- खुलुम ओ जा मानसि खुलुमनाय बोर लानाय बे मोनसे हाबाफारि नादे माने सात दिन था थानानै। सात दिन। थानानैसो माने मोसानायखौ। गामि गामि मोसानाय जायै। इखो होनदार। ना आङो खातदिनल' मो सायो इदि होनाखै आङो।
औ जोंनिया माने बिदि सानबा। ल' मोसायो आरो ना। बेखौ बुंदों आङो मानो जायगा लायै जायगा। बांसिन माने सातदिनबो मोसायो बांसिनानो माने सातदिनखौ मोसाथारो आरो।
औ औ सातदिनखौनो बांसिनानो औ नोंगौ जोंनियावबो। थेवब्लाबो अनेक गेफ्ट लानानै मोसानाय जायो आरो। ना साददिनानो बांसिन मोस जायो होनजायो। नङा होमबा? जायगा लाना जायगा आरो बहाबा गामि फिसा बा आरो माबा जायो आरो जेनेबा तिरैस फानबा होनबाय बिदिनो खम जायो आरो ना थेवब्लाबो गामि नङा आ रो जोंनि हारिनि बे बैसागो बैसागो फोरबोखौ गोसो गोरबोयै मोजाङै रंजानानै फालिनांगो नङा होमबा? औ जोंनि बैसागो होनबाथाय जोंनि बर'फोरनि गासैनिबो गोदान बोसोर होननानै मानि जायो। बा फोथायो जोंङो बैसागोखो जोंङो गोस सो गोथारै फालिनांगौ। बा सुखुखो दो ओ दुखुखौ दोननानै जोंङो। ओ दुखु थाबाबो मोजां माबा अ बाव मावनानै दा फालिनाय जायो आर ना बैसागो बोथोरखो मोजां मोजाङै थांथों बे बोसोराव औ नंगौ। ओमफाय उम आरो नोंथाङा ओ जे आगैया बा बैसागो बैसा सागोनि ड्रेसफोरनि बागै एसे खोनथानो हागोन नामा?
अ बैसागुआवहाय जों बांसिन बर'फ्रानो गोमो दख'ना गानो। ओमफ्राय बिदि रेगे रेगां जि जेनेबा गोजा आरो गोथां बेफोरखौहाय लानाय जायो आरो बांसिनानो। बिदिनो हौवासाफोरा गोथां आरो गामसा गोथां जायखौ बुङो। गामसा गोथांं आरो बिद दिनो गेन्जि गुफुर आर'नाइ गोदोनायाव बिदिनो लाना मोसानायखौ बांसिन नुयो आरो बेवहाय कपौ फुलखौबो लाना मोसायो आरो बांसिन।
औ औ हिनजावफोरानो औ इनो। जोंनि बैसागोनि माबाखो बारा इदि लोंनायबो थाग थायो। जोंनि बैसागोनि माबायावहाय लोंनायफोरखौ एसे लोंनायाथ' लोंनाय थाखायो नालाय गोद दो गोदायनि लोंखायो बर' हारियाव
औ।
इयुनफोरावबो थागोन। थेवब्लाबो लोंनायफोरखो एस से लिमिट लानानै लोंनानै जोंनि हारिनि माबा हाबाफारिखो जा माबा ओ बैसागो फालि हाथाय होनो इखो मोजां मोजाङै लिमिटनि लोंनानै खुंलांनांगो। जाहाथे इयुनावबो मोजां जाथों। होनानै
औ औ नंगौ औ आंबो सानो बिदिनो। जाहाथे उनावबो माने जेरै जोंफोर मोसादों दाबो इयुनावबो माने सोलिलां
औ इयुनावबो जाहाथे गोमाया जाहाथे मोजां मोजाङै इदिनो सोलिलांबाय थाथो। जा जा जोंनि आगै फंबायमोन बिसोरबो मोजां मोजाङै नुनो मोन थो जाहाथे लोंनायफोरखो बारा गोसो सो होनान नै माबाया उम।
दे होमबा आब' समाबो जाबाय जोंना दोनथ'नि औ दे।